नां औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथाङा मा दा फ्रि नामा नोंथाङा फन रायलायनो थाखाय दसे औ। आतसा आङो नोंथांनो फन हरदोंमोन ओ मोनसे आयदाखौ मोजां सावरायलायनो होननानै।
औ नोंथां औ।
दा नोंथाङा दसे सम होबानो जाबाय। दा जोङो जाय आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय आथि खालावहाय गामि ओनसोलाव फरायनायखौ लानानै। दा गामि ओनसोलाव फरायनायनि आबहावा, थासारि दा माबायदि जानानै दं गामि ओनसोलाव औ बे गामि ओनसोलनि सोलोंथाइनि सायावहाय एसे सावरायदोनि आरो नोंथां।
औ नोंथां दे बिदिब्ला सुरु खालामदो।
जायो नोंथां। ओ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' जों मोनथिखायो। सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला मा बुस्थु सोलोंथाइया जाहैबाय बबेबा मोनसे मोनसे हारि हारि माहारि आरो मोनसे हादर समाज गासैखौबो जौगाखांनायाव गोगोमैनो गोनांथार मोनसे बिफाव लाग्रा मोनसे बिजों जायनि गेजेरजों जोङो समाज फोसाबनाय मोनसे हादरखौ जौगाखांनाय आरो गासैबो बिथिंनि रोंगौथिजों लोगोसे समानै जौगालांनो थाखाय बे सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ जायो आरो। दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो अनेक रोखोमनि सोलोंथाइ नुनो हायो जेरै सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो लेखा फरायनानै सोरबा सासेया साख्रि लानाय गियान लानाय खौल' होनोब्ला जों एसे गोरोन्थि जागोन बायदि आं मोनो मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथायाइयाव अनेक रो खोमनि जानो हायो जेरै सोरबाया सोरबा सासेनिफ्राय माबा मोनसे आयदानि सायाव सोलोंनाय जेरै स्किल स्किल डेभेलपमेन्ट होनना बुङो जों जेरै माबा मोनसे खामानिनि सायाव सोलोंनाय सोरबाबा बबेबा मोनसे आयदा जेरै बिगियान आयदा बेफोरनि सायावहाय सोलोंनाय बेबायदिनो सोरबाबा गुबुन गुबुन दारिमिनफोरनि सायावहाय सोलोंनाय। बेबायदिनो मेसिन बायदिसिना बिदिनो आथिखालाव गोबां बिथिंनि सोलोंथाइखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा गामि ओनसोलाव बांसिन गोहोम खोख्लैनो हानाय सोलोंथायानो जाहैबाय नैबे जोङो फरायसालियावहाय जि थाङो थांनानै गथ'फोरनिफ्रायनो जोङो सोलोङो बे सोलोंथाइनि सायावहाय जोङो गोथौयै सावरायलायनो होननानै आं एसे सानदों।
औ नोंथां थिगानो जोबोद मोजां।
औ बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइयानो जाहैबाय गामि गामि मोनफ्रोमबो जोङो स्कुलफोर नुयो बेवहाय गथ'फ्रा थांनानै लेखा फरायहैयो। दा बेफोर गासैबो थासारिया ओ जोङो नांगौ जानानै फैनायखायसो बेफोरखौ सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै बुंदों आरो। होननानै बुङोब्ला मोनसे हारिया जौगाखांनांगौब्ला जोङो गियानि जानांगौब्ला बुजिनांगौब्ला जोंहा गोबां बाथ्राफोर मिथिनांगौ थायो दा बेफोर मिथिनाया जोंना मोनसेल' राहानि गेजेरजों फैयो बे जाहैबाय सोलोंथाइ बा फरायसालि थांनानै सोलोंहैनाय सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि बिजाबफोर फरायो फोरोंगिरिफोरनि बाथ्रा फोरखौ लायो गेदेरफोरनि फोरोंनायफोरखौ जोङो खोना सङो आरो बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै ला जोङो गावखौनो गियानि खालामनानै लानो हायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो गामि ओनसोलफोरावहाय बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइआ गोबां गोहोम खोख्लैबोबाय। मानो बुङोब्ला गोदो गोदाय आबै आबौनि दिनावहाय फ्राय जोंनि मानसिफोरा बा जोंनि हारिनि मानसिफोरा बर' हारिनि मानसिफोरा सोलोंथाइखौ बांद्राय गोसो होआखैमोन। जायनि जाउनाव गोबां गोग्लैसोनानै थाबोदोंमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय मोनफ्रोमबो गामियावनो फरायसालिफोरा गोबाङैनो दंसैल' सुफुंजाबाय एभेलेबेल जाजोब्बाय मानोना मानसिफोरा आथिखालावहाय सोलोंथाइनि गुबै गोनांथिखौ मोनथिबाय आरो सोलोंथाइया मोनसे समाज जौ गानाय हारिखौ जौगानाय बा थांनानै थानायाव मोनसे गोनांथार बेसाद होननानै जोङो साननानै लानायखाय दा जेरावखि थाङा मानो जेखि गामियावनो थाङा मानो सोलोंथाइखौ जोङो रोखायनो जेरावबो नुनो मोन सै आरो
नंगौ नोंथां
सोलोंथाइनि गोहोमा बुंनो थाङोब्ला जोंनि भारत हादरावहाय ब्रिटिश आमुलनि दिननिफ्रायनो सोलिबोदों बेनि सिगाङावहाय बिदिनो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौहाय भारताव जागायदोंमोन जेरै सादुफोरा गोदो ओ सोलोंथाइखौहाय ओ बबेबा मोनसे थानसालिफ्रावसो फोरोलोङोमोन ओ बिनिफ्राय आथिखालावहाय बियो गोबां रिभल्भिं जाबोबाय आरो जौगा- खांबोबाय ब्रिटिसफोरा भारताव फैनाय लोगो लोगो गोबां बेसादखौहाय जोंनि भारतारिफोरनो फोरोंलांबाय बैनिफ्रायनो भारतारिफ्रा मोजाङै मोजां सोलोंनानै सोलोंथाइा मा बुस्थु बियो मा खालामनो हायो मोनसे हादरखौ रायजोखौ गामिखौ समाजखौ
औ नोंथां।
बेखौ सोलोंनानै दा सोलोंथाइखौ गोनांथार होननानै जों एखेबारे गामिनि। ओनसोलावहाय स्कुल कलेज बिदिनो माखासे फसंथानफोरखौ गायसंनानै दा सोलिगासिनो दं आरो नोंथां।
नोंगौ नोथां थारैनो।
सोलोंथाइनि आयदाया बुंनो थाङोब्ला एफा गुसेब बा दसे समनि गेजेराव सावरायनानै जों फोजोबनो हाया। गोबां आयदा सोलोंथ सोलोंथाइया मानो थाखाय बेखौ जोङो नांगौब्ला सावरायोब्ला गोबां सम नांगोन आरो।
औ नोंथां।
दा आङो बेनि थाखायनो नोंखौबो एसे फंनैसो माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होनो थाखाय सोलोंथाइनि सायाव सोलोंथाइनि सायावहाय ओ एसे खावलायनाय थाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां। जों सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला
औ।
बेयो मोनसे जों थांना थानाय एबा जिउ खांनायाव मोनसे जोबोद ओ मानो होनना बुङोब्ला बे जोंनि संसार जानायावहाय ओ जौगासार जानो हायो लोगोसे जों जों गोबां जोंनि गामि ओनसोलआव
औ नोंथां।
माबा जादों आरो जौगासारनायखा हानाय नङा दा जोङो आथिखालाव गोबां जेनाखि गामिफोराव गभर्नमेन्ट सरखारि फरायसालि बेफोरखौ जोङ लुफुं नुनो मोनदों नङाहोनबा नोंथां? आथिखालाव जोंहा आ माबानि फरायसालिनि जेबो माबा गैया खमि गैया? से दङ।
नंगौ।
जोङो सोलोंथखौ लानो हायो। जेरै सो सोलोंथाइ मोनसे जोंनि जिउआव मोनसे आयदा बेफोर जायखौ जों सोलोंथाइया जेरै नोंथां बुंनाय बायदि गोबां माबा दं बिथिङाव दं ओ जेरै जोङो फरायसालियाव थांनानै सोलोंनाय बा
जाव नोंथां।
मोननि थाखाय सोलायला बा खानि दामानि बेफोरनिब बेवहाय जोङो बेखौनो जोङो सोलोंथाइ होननाय बुं नङा होमबानोंथां? ए दा जोंनि जे सोलोंथाइ बे माबानायखौ नुनो मोनबाय सोलायनायखौ ओ गोदो गोदायनिफ्रायेल लानानानै दिनैसि सिवा जोंनि जेनाखि ओ सोलों थाय लानाय जि गोबां बांबोबाय लोगोसेनो सुबुंफोरनि साननाय हनाय बा ओ खामानि दामानि बेयाव जों गोबां मोसानायखौ नुनो मोन्दों सोलोंथाइनि जोहैनो दा बेखायनो जोंनो जिउ खुंनायाव थांना थानायाव जोंनो सोलोंथाइनि जोबोर गोनांथि आरो नङा होमबा नोंथां
नंथारगौ नोंगौ आं नथारगौ
द दा जोङो गामि ओनसोलफ्रावबो जोङो
औ औ
औ।
खानि बेफोरनि द आरो दा जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो बिनि थाखायनो जौगासारनाया फैबाय जेरै मोनसे गामियाव जुदि सोलोंथाइ लानाय बिबाङा बा अनजिमाया जुदि खमबा बेखौ जोङो बे गामिफोरखौ जोङो एसे माबा नोजोरजों नायो नाथाय बेनिखायनो जों दा बे बादायलायनायनि जुगाव जोङो सोलोंथाइ लानानै जों गावखौनो जोबोद गावनि साननाय हनाय गावनि मावनाय गावनि जिउ खुंनायखौ जोङो जौगासार खालामनो हाबाय साननाय हनायफोरखौबो दा जोङो बेखौनो जोङो माब नांगोन आरोना ओमफ्राय जों दासिबो बा गामिफोराव नोंथां जेनाखि सुबुं दासिमबो गोबां खम सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव आथिखालाव जोङो नायनानै नुनो मोन नोंथां बिबो मख'नो गोनदि जेरै
नंगौ नंगौ नोंथांंगौ।
क्रिकेट गेलेनाय बेफोर गासैबो जेनब बेफोरो आगजुफोर बा मुवा बेसादफोर बेफोर जोङो सोरखारनिफ्रायनो मोननो हानाय जायो नाथाय आथिखालाव नुनो मोनदों जोंनि फोरोंगिरि जेनाखि फोरोंगिरिफोरनि जेनाखि माबाफोर बेफोरनि स्किल्सफोरा एसे ओ खम बिबांनि जानायलाय आथिखालाव जोंनि गामि ओनसोलनि गोरिब बा निखावरि सुबुंफोराबो गा गामि खाथिनि बबेबा सहरफोराव बबा टाउनफोराव थांनानै प्राइभेट स्कुलाव जोङो फरायनायखौ नुनो मोननाय जादों नङा होनोमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंआव नुयो आथिखालावथ' बिदिनो नुयो औ।
औ नोंथां बेखायनो जोङो दा सोरखारा मोनसे गोरा बिथोन लानांगौ। ओ फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जाहाथे जोङो जोंनि गथ' फोरखौ ओ जेनाखि गामिनो सोरखारि सि स्कुलफोर फरायसालिफोर बेयाव जोङो ओ मोजां सोलोंथाइ होनो हायो आरो नङा होमा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
आथिखालाव जोङो जायनाखि जाय जायहा एसे दङ नखरफोराव गोनां नख न'खरफोर बिथांमोना रां रुफा एसेबाबो ओ बाहायनानै बा गारनानै बिथांमोना गाव गावनि स्कुलखौ मोजां जेनाखि माबाफोरावहाय स्कुलफोराव सोनांगौावनि गथ'खौ जेराव जोङो ओ मोजां बा गोग्गो सोलोंनो मोननो हायो बेफोराव। दा नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समावो जाबायानो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां समाबो जाबाय ओ दसे सम रायलायलायबाबो जों बिराद बाथ्राखौ मिथिलायबाय सोलोंथाइनि सायाव नङा
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
औ ओ दसे समाव बे रायलायनानै बेफोर औ बिदिब्ला नोंथां थाथ'लायसै नामा उनावहाय आरोबाव बिदिनो मोजां आयदाखौ लानानै सावरायबावसै।
औ जागोन नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां, औ नोंथां दे दे